हेल' । औ खोनादोंना नोंथां?
ओं नोंथां खोनादों।
औ आ-आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ गुरूफोरा ओ गोदोयो बोरैहाय ना हमनानै जायोमोन। आरो आथिखालाव बोरैहाय जोङो ना हमनानै जों जायो, बिनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन सावरायजागोन।
जोङो गोदो बोरैहाय ना हमनो हायो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जोंनिथिंहाय आद गोदो जोङो ना हमनो थाङोमोन जेरै जेखाइ, खबाइ लानानै आरो लोगोसे फल' लानानै जोङो थाङोमोन। ओ आथिखालावबो जोंनि बर' ओनसोलाव ओ दासिमबो जोङो जेखाइजोंनो जोङो ना गुरनायखौ जों गोबां नुसि। यो जेरै जोंनि दैसाफोराव थांनानै जोङो गुरहैयो। थिग बिदिनो जोङो जोंनि हाखर लोगोसे जोङो दुब्लि फोथारावबो जोङो ना हमहोनानै जोङो बर'फोरा जाबोनायखौ जोङो गोदोनिफ्राय आरो दासिमबो नुदों आरो। ओ दायो जोङो ना हमनायखौ जोङो जोंनि ओनसोलावहाय एसे खम जानायखौ जों नुबाय नोंथां। मानोना जोंनि ओनसोलावहाय गोदोनि बायसा जोङो नांगौ बायसा नाखौ मोननो हाला। मानोना आथिखालाव जोंनि माइ फोथाराव जोङो गोबां रोखोमनि जों रासायनिक हासा र मुलि होनाय जायो नङा होमबा। जायनि थाखाय जोङो नाफोरखौ जोङो लाखिनो हाया आरो मानोना नाफोरा फिसा जोनोम जानायनि सिगांनो थैलांजोबो आरो थिग बिदिनो जोङो ओ गोबां हासार होनाय जायो जों माइ फोथारफोराव। एसे खम बिबांनि जोङो ना गुरनायखौ जोङो नुसै आरो गोदो थ' जोङो दैज्लां बोथोरबाथाय जोङो ना हमनानै जों बर'फ्रा दुब्लि फोथारावनो खामानि मावनायजों लोगोसे नाबो हमो ना गुरो। बिदिनो खांख्राइ हमो आरो जोङो बेफोर नाफोरखौ लाना फैनानै जोङो न'आव गोबां जोंनि नांगौ रोखोम ओंख्रिजों जोङो मिलायनानै जों जानायखौ नुयो आरो। थिग बिदिनो जोङो गो दैज्लां बोथोराव जोङो ओ नाफोरखौ हमनानै जोङो मैथाजों बा जोंनि थाइगिर बि थाइगिर फिथाइजों जोङो नाफोरखौ जोङो गोथावै संना जानायखौ जोङो नुयो। आरो लोगोसे जोङो अनला खालामनानैबो जोङो जायो। बिदिनो जोङो खांख्राइफोरखौबो जोङो मैथाफोराव गारलाना होनानै बा जोङो देख्रेबनानै रस खालामनानै जों आलुजों बिदै खालामनानैबो जोङो जायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
बिदिनो जोङो ना हमनायाव जोङो गोबां बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आखा फाखा। आरो आथिखालावबो जोङो नाखौ जोङो सेन सानानै जोङो ना जानायखौ जों नुयो आरो नोंथांमोननिथिं मा होनोथाय सेनखौनो होनोना?
नंगौ नंगौ नोंथां जोंनिथिंबो सेनखौनो बुङो सेन
मोनाबिलिफोराव सानानै दोनबाय बेनिफ्राय फुंबिलियाव बेखौ नायनानै जोङो नाफोरखौ जिसिबां जोङो नाया मागुर बा ना फिसा ना मावा बिदिनो जों जि नाङा मानो जों गासै ना खांख्राइखौबो जोङो खबायाव सोनानै जोङो लानानै फैनानै जोङो गोथांखौ जों जियायो बिदिनो जियायनानैबो मासे मानै बिदि जोङो जानायखौ जोङो‌ गोदोनिफ्रायनो नुयो आरो दाबो जों बिदिनो हमनानै जायो आरो नोंथां
नोंगौ
अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय नोंथां बिदि गिदिर गिदिर बिलो फोराव जिदिनो ना हमोना नोंथांमोननि साइडआवहाय
नोंगौ नोंगौ नोंथां हमो
नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय बोरै मा आदबजों जोङो नाखौ हमो
जागोन नोंथां जागोन नोंथां जागोन जोंनिथिं माने बुंनो थाङोब्ला नोंथां ओ जोंनि साइडआवहाय एसे दैमा माने भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दं आरो ना नोंथां
औ औ
बे दैया ओ बे दैज्लांनि समाव जोबोर गिदिर गिदिर देरबोनानै आरो अखा गैयाब्ला माने फिसा गोरलै जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बेबायदिनो दैया गोबां ओरै खावसे ओरै खावसे बेबायदिनो मोनथाम मोनब्रै लामा थांनानै फिसा फिसा महर लायो आरो नोंथां ओमफ्राय जोंनि बे गामिनि मानसि फोरा बै फिसा फिसा जानाय दैखौहाय दैसाफोरखौहाय माने बै हाग्रानि मोननाय जायखौ बिसखुस्लि होनो ना नोंथां नोंथांमोननिथिं मा होनो खिन्थु जोंनिथिं बिस खुस्लि होननानै बुङो नोंथां बेखौहाय बेखौहाय ओ हाग्राबारि एबा गामि फोरनिफ्राय नागिरनानै बै दैलामाव लांनानै बेखौ अन्थाइफोरजों देग्लिना नै नाया आदा मरा जायो आरो नोंथां
औ
बै आदा मरा जानाय नाखौहाय हमनानै लाबोयो आरो नोंथां ओमफ्राय बेखौ जाफैयो माने जोंनिथिं बेदिबो बिदिबो माने ओ नाफोरखौ लायनानै जाफैयो आरो नों थां आरो जों माने जोंनिथिं हाय बै बोरसिजों बोननानैबो जायो नोंथां ओमफ्राय बै बोरसिखौ बै खैजिमा बिदै नोंथाङाबो सिनायखायो खोमा ना खाइजिमा बिदैखौ बै बै खायजिमा बिदैखौहाय थुख्लायनानैहाय बेखौ बोरसिब फिसाजोंहाय दैसाफोराव बोननानै लाबोयो आरो नोंथां बे दैसा गिदिर गिदिरफोरावहाय गोबां रोखोमनि ना मोनबोनायखौ नुयो जेरै ओ ना एलेंगा ना फेक खायथा नैबेफोर नाखौ मोननाय नुयो आरो नों थां ओमफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमै जेरै जोंहा दैसाफोराव लायनोब्ला जेनाखि माखासे आगजुफोर जेरै नोंथाङा बुंलांदों दहाय ओ आरो जोंनिजों बै लाफि ओमफ्राय ओ फासिजाल मुसारि नैबेफोरजोंबो माने ओ नाफोरखौहाय लायनानै जाफैनायखौ नुयो आरो नोंथां। ओमफ्राय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा खाथिफोराव ओ बिलोफोर दङ'ब्ला नैबेफोराव बै बाथा होनाय होनोना नोंथाङाबो खोनादों खोमा ना? बै बाथा होनायखौ माने जोंनिथिं दासिमबो नुनो मोनो आरो नोंथां। बै बाथ थाखौ बै बिलोफोरावहाय गोबां एसे गुवार दै गोबाव थाग्रा जायगायावहाय हैनायखौ नुनि नुयो आरो नोंथां। जेरै बेयावहाय बाथा होनोब्ला जोंहा माखासे खानस्रि ना नोंथां बे खानस्रिफोरखौहाय बुथुमनानै लाग्रोयो आरो नोंथां। ओमफ्राय लोगोसे बै हाग्रायाव मोननाय गुमा नि गुमाफोरखौबो जमा खालामनानैहाय ओ बाथाखौहाय होनाय बाथा होनानै ओ नाफोरखौ ओ लायनानै जाफैनायखौ मोनो आरो नोंथां। औ आरो बेजों लोगोसे ओ बबेबा बिलो एबा साइडफोराव माथावरिफोर एसे हाब्रु जानानै थायोना नोंथां नै बेफोरावहाय ओ बै खुसिया नाफोरखौबो मोनो आरो नोंथां। जोंनिथिं माने बै ओ खुसियाखौहाय गुदुं खुसिया ना थ' गुदुं थायो नालाय नोंथां बै गुदुं गुदुं नायनो गोरों फोरा थांनानैहाय
गुदुं सं-सङैहाय खदालजों जावो माखासे आरो माखासे बै जं बानायोना बै खुसिया सुग्रा जं नै बेजोंबो माने हमनानै लाबोयो आरो नों
नंगौ।
आरो लोगोसे जोंनिजों माने ए बेबायदिबो दंबावो नोंथां माने बै मोना समावहाय हेसाक होनो आरो नोंथां हेसाख एबा ओ बे टर्स लाइट फोरजोंहाय दैया जेब्ला गोग्गो जायो ए ओ नि जिरा दैफोरा बेवहाय जाबथु बानायनानै माने ओइ लबारफोरजों गावनानैबो मोना समाव लायो आरो नोंथां। बेबायदि आरो नोंथां माने जोंनिथिं ना हमनानै लायनानै जाफैनाया ।
जोंनि साइदआवबो नोंथां बिदिनो जोङो ओ दैमाफोराव जोङो जायफोरा दैमा दै जमा जानानै थायो बेयाव जोङो लाइलननि जायजों हेबनाय जे होननानै बुङो जोंनिथिं लाङि जे होननानै बुङो नोंथां। बे जेखौ जोङो साना नै गारबोयो बिनिफ्राय जोङो बिदिनो तिन घन्टा, सारि घन्टायाव जोङो नायहैयो बिदिनिफ्राय नाफोरा बिदिनो गावबा गाव नांथानानै थायो आरो बे जेयाव मानोना मुस्रिनि बायसा बे जेयाव जोङो ओ जोङो बिदि सानानै दोनना गारबोनाय जायो आरो। बियो जोंनि माने दामोल जानानै थानाय दै फुख्रिफोराव जोङो बेखौ बा दुब्लि फोथारावबो जों बेखौ सानो हायो आरो नोंथां। अब्ला जों बिदिबो खालामनानै जों ना हमो आरो नोंथाङा बुंनाय बायसा जायफोरा हला हायाव जोङो गोबां रोखोमनि खुसिया मोनो नङा होमबा नोंथां? बे खुसियाखौबो खायफाया बोरसिजोंबो जोङो सानानै जोङो ना खुसिया नाखो खौ जोङो फोनांनायखौ जों नुयो।
नंगौ - नंगौ।
बेखौ जोङो जंजों सुनानैबो जोङो बेखौ खौ हमनाय जायो नङा होमबा जेरै जंखौ थुब्रे थुब्रे हायाव हानायसिम बेखौ देर फुट एक फुट जोङो थुनानै जोङो थुग्रोम - थुग्रोम नायो। जेब्ला बे नाया नाङो अब्लानिया बियो- बियो माने - माने बियो जों नोंनि जङा बियो मावगोन आरो। मावना होगोन आरो जंखौ अब्लानो नोङो बेखौ मिथिबाय बेयाव खुसियाया हाबबाय अब्लानो नोङो बे खुसियाखौ हाखौ नोङो जावख'नानै नोङो खुसियाखौ जोङो बोखांनो हायो आरो जों बिदि खालामनायखौबो जोङो जोंनि ओनसोल ओनसोलाव गोदो आबै आबौनि समावनो नुदों आरो जोङो दासिमबो बिदि खालामनायखौ जों नुयो आरो। मानोना खायफा - खायफा जायफोरा फट' हा नङा होमबा। बे फट' हायाव जोङो गोबां दैया राननो थाङा बियो फट'आ बिदिनो थाबाय थायो नङा होमबा बेफोर रखम जायगायाव गोबां खुसिया नाया थायो आरो। ओरैनो जोङो दुब्लि फो फोथाराव नागिरनो थाङोब्ला जों खुसियाखौ आथिखालाव मोननाया जोबोर खम जाबाय
नंगौ नोंथां नंगौ।
जायनि थाखाय जोङो गोबां हासार बाहायनाय जायो दुब्लि फोथाराव बेखायनो जोङो नाफोरखौ जोङो मोनजा बांला आरो। जोंनि जायखौ जों ना जानांगौमोन बे नाखौ जोङो अखल जोङो फुख्रिनि नाखौल' मोनजानाय जायसै नोंथांमोन। जोंनि ओनसोलावहाय माने जोंनि ओनसोलावहाय गोबां रोखोमनि बिदिनो गुवार गुवारबो दैमा दैसाबो गैया बेखायनो जोङो फुख्रिनि ना नाखौनो जोंङो जानो गोनां जायो आरो दुब्लि फोथाराव गोबां ना नागिरबाबो जो जों मोननो थांलिया आरो जोबोर
नंगौ -नंगौ।
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय नोंथां जोंहा सावरायनायखौ बेखौनानो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
नोंथां जागोन नोंथांनिसिमबो गोजोननाय था थां।